अ नोंथां आं खबरा मोजां ना?
अ मोजां नोंथां
नोंथाङा दा एसे माबा दं नामा फ्रियाव
औ फ्रियावनो दं नोंथां
आं नोंथांनाव नोंथांनाव माबा माबा मोनसे सोंनोसो सानदोंमोन आरो
अ दे सों
गोदो माबाया स्कुलाव मोनसे प्रजेक्ट हरदोंमोन आरोना बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायना हो आरोना आं खोन्थानि माने गोदो गोदाय गोदो गोदायनि समाव सुबुं फोरा बोरै जिउ खुंनानै थायोमोन मायाव थायोमोन बेफोरखौ एसे नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ हायो नोंथां दे सोंबानो जाबाय
होनबा एसे फोरमायलाय गोदो गोदायनि सुबुंफोरनि जिउ
नोंथांनो आं माने जा मिथियो बेनिफ्राय बागै बेनिफ्राय माने खिथानोसै आरो ना माने जाासनिफ्राय माने एसे मोजां मिथियो गोदो होननानै बुङोब्लाथ' जेनेबा गोदोहाय मानसि फोरानो जेनेबा बुहुमाव गैयामोन होननानै खोनायोमोन आरोना नोंथां। बिनि उनावहाय बिदिनो समजों लोगोसे बुहुमनि सोमजिनाय जाबाय आरो बुहुमनि सोमजिनाय जानानै जेरै बुहुमाव दै सोमजिबाय थाग्रा माने बुहुमा जिउआरि सुबुंफोर थानो हानाय बायदि जेरै साबजाथाव खाबु गोनां जाबाय बे समावहाय बिदिनो जिबफोरा उजिनो हमबाय आरो लासै लासैनो बिदिनो सम लायै सम मान मानसि जाथियाबो उजिबाय आरो मानसियाथ गिबियाव आंनि खोनानायाव जेनेबा गुबुन जाथि मोख्राव जेनेबा बिदिनो सिमपान्जफोर बायदिसो होन खोनादोंमोन आरो ना जिखुनु मा मोनसे बुङो आरो बे खौ आं एसेबां मोजां गोसोआव गैला मा बुङोमोन बेखौ बेनिफ्रायनो जेरै बोथोर सोलायनायजों लोगोसे जेनेबा थासारिया सोलाय बुहुमनि थासारि दाथाया सोलायबाय बिदिनो लासै लासै सोलायलांनानै माने बै जुनाराबो लासै लासै सोलायबोनानै माने मानसि महर लाबोबाय आरोना बिदिनो मानसि महर लाबोनानै बिदिनो गोसार जोब्बाय आरो मानसिफोरा बिदिनो खायसेया आफ्रिकाथिं खायसेया एसियाथिं खायसेया बिदिनो रासियाथिं बिदिनो माने एसे सोरगिदिं गोसार जोबबाय आरो बिदिनो जोंनि मानसि मानसि होननानै बुङोब्लाथ गोदोहाय मानसिफोरा बिदिनो मैहुर गिबियावथ बिसोर मैहुर खालामनानैसो जायोमोन नालाय बिसोरथ' आ आबाद मावनो रोङामोन फारर्स्ट समावहाय बिदिनो मैहुर खालामनानै जायोमोन जिब जुनार जेरै मै मै मै मै मैसो हांसो बायदि दाउमा दाउसाफोरखौ माने सिखार खालामनानै जायोमोन गोदोनि समावहाय बिदिनो माने गोदोनि समावथ' अरबो बरननो अरबो सुनो रोंङामोन नालाय बिदिनो गोथाङैनो गोथां जायोमोन आरोना बिसोरो मानसिफोरा गोदोहाय ओमफ्राय बिदिनो समजों लोगोसे बिदिनो सानसेखालि अन्थाइजों अन्थाइ हुथ्रोदलायनायाव माने हर समावहाय बिसोर अर जोंनाय बायदि एसे अरखि खि मोफ्लामनाय मोनबाय आरो बोरैबा बिदिनो बिसोर नाजा नाजा नाजानो माने अन्थायजोंबो अर बरननो रोंबाय आरो बे दिननिफ्राय जेब्लानिफ्राय बिसोर अर दिहुननो रोंदों अब्लानिफ्राय माने बिसोर जिब जुनारफोरखौ सावनानै जानो जानो सोलोंबाय आरो ओमफ्राय बिसोर हमदांनो हाबाय जेनेबा सावनानै जानायावथ' जोबोरैनो गोथाव जायो बिनिखायनो माने बिसोर गोथां जानायनि सोलायै माने सावनानै जाग्रा जालांबाय आरो बिदिनो खायसे बिदिनो बेराय बेराय सानसेखालि आरो मोनसे आदब आदाब माने आदब आबाद मावनायनि सोमोन्दै मिथिलायबाय आरो बिसोर बिदिनो बिफांनिफ्राय माने बेगर गोलैनाया बिदिनो गोरलै बिफां खिलिनायखौ बिसोर हमदां हानानै बिदिनो आबाद मावनोबो रोंलाबाय आरो गोदोनि मानसिफ्रा बिदिनो माने समजोंहाय थासारिजों जे सोलायबोयै सोलायबोयै दा माने बिसोर आबाद मावनोबो मोजां आबाद मावनानै जाग्राबो जाबाय आरो ओमफ्राय बिदिनो आबाद मावनानै जाबा बिदिनो सोलायबोबाय समजों लोगोसे ओमफ्राय मानसि माहारिया जेनेबा दानि बादि बिदि गाननाय जोमनाय गोदोनि समाव बिफां बिलाइ बायदिखौ गानोमोन बिदिनो लासै लासैनो बिसोर सि जोम गाननो रोंग्राबो जाबाय आरो आरो बिदिनो गोदोनि समावथ' एसे बेफोरखौ बारबोनानै आरो सम जाबावो गोदो होनोबा बे समावहाय बिदिनो न' न' बानायनानै थानो रोंग्रा जाबाय बिदिनो न'खर दानो रोंग्रा जाबाय बिदिनो नांगौ मुवाफोरखौ दोनथुमनो रोंग्रा जाबाय आरो आरो बि बिदिनो गोदोनि समावथ' जेनेबा रां रुफाबो गैयामोन नालाय ओंखायनो माने मुवाजों मुवासो सोलायलायनाय सोलाय सोल' खान्थिबो सोमजिबाय आरो बिसोरनि गेजेराव जाहाथे सासेनो नांगौ जानाय मुवाखौ गुबुन सासेयाथ' ओरैनो हरा नालाय फैसा गैयाबा गारानो ओंखायनो माने बै सासे गुबुन मोन मोनसे मुवा होनानै माने नोंनो नांगौ जानायखौ बै सासेया नोंनो हरगोन बिदि मोनसे सोलाय सोल' खान्थिफोर सोमजिबाय आरो गोदोनि समावहाय बिदिनो जेब्ला सासे मानसिनो जानो थाखाय जोगोनार फिथायाइ नांगौ जायो अब्ला बै सासेनो बिदिनो जानो थाखाय मासे दाउफोर नांगौ जायो ओमब्ला माने बिदिनो सोलाय सोल' खालामलायनानै गोदो फैसानि फैसा गैयियाव बिदि खालामनानै सोलाय सोल' खालामलायोमोन आरो ओमफ्राय बिदिनो जेनेबा समा बारबोबाय थाबाय सोलायबोबाय मानसिफ्राबो गियानि गुनि जाबाय बिदिनो लेखा लिरनोबो सोलोंबाय बिसोरो गोदोथ' आरो अन्थाय फोरवसो माने मु खाफोर सावगारिफोर एरनानै दोनो होनदोंमोन आरो दाथ' जेनेबा लेखा बायदि बिजाब ओंखारबायना बिदिनो समजों लोगोसे सोलाय लायबोयै माने गोदो आरो एसे कारेन्टबो गैयामोन बिदिनो मबाइल बायदिसिना जुन्थि जेबो गैया सोलिनो थाखाय एसे खस्थ' जायोमोन गोदोनि समावहाय दानिखौ बुङो होनब्लाथ' दाथ' एसेबां ख स्थ'आनो गैला होनजायो जों बिदिनो गुबुनजों रायलायनोब्लाबो दसेनो खद मबाइलफोराव हरबानो कल खालामबानो मोनो गोदोथ' माने लेथारसो लिरोमोन गोदोनि समाव गोजानाव थानाय सासे सुबुंजों रायलायनो थाखायब्लाथ' आरो बे लेटाराबो बि बिदिनो बेसेबा गोबावजोंसो माने बै सासे मानसिनाव सहैयोमोन आरो। मास मोनसे मास मोननै उनावसो आरो हान्थामेला खालामनो थाखायथ'। गोदोनि समावहाय गोबां जेंना जेंसि जायोमोन थाबायनानैल' थांनांगौ नङाखि। मोसौ गारि गराइ गारि बायदिजों थांनांगौ जायोमोन। बिदिजोंनो थांनायाव माने गोबाव सम लायोमोन आरो खाथिबाबो। दाथ' जेनेबा दामि दामि गारि। जाहाज ट्रेन एर'प्लेन बायदि ओंखारजोबबाय ना। दा औ दा सुबिदासि। जाबाय गोदोनि समाव आरो जानायनि गोबां आंखाल दंमोन जेनेबा उदै सुफुंनो थाखायनो गोबां खस्थ' खालामनांगौ जायोमोन। आरो मा होनो आरो बे बफोरनो आरो गोदोनि माबा होनोब्लाथाय जाथाय होनोब्ला।
ओमफ्राय नोंथां खोनानो मोनदों बिसोरो।
नोंथाङा मानि कलेज प्रजेक्ट होन्दों नामा? अ नोंथांनोथ' आं जेनेबा गोदोनि बागै खिथाबाय होमबा आं नोंथांनावाबो मोनसे सोंसै जेनेबा। एबा मोनसे सोंथि।
औ औ सोंजागोन नोंथां।
होमबा नोंथां जेनेबा गोदोनि आरो दानिखौ कम्पेयार खालामबा जेनेबा रुजुयोब्लानो। नोंथाङा मा मा सोलायनाय मोन्दों जेनेनोबा गोदोनिजों आरो दानिजों।
सोलायनायाथ' गोबां सोलायबाय नोंथां दानि दानि जुग दानि मुगायावथ' गोबां गारि बायदिसिना। थाग्रा न'खुलि दं गोदोनि गोदोनि होनोबाथ' गोदोनियाव थाग्रा खुलि गैयामोन होननाय खोनादों आरोना नोंथां बिसोरो दंफां दन्दरफ्राव थायो होननाय खोनादों। आरो दानिखौ नायबाथ' दानियाथ' गावबागाव न'खरानो दंजोबो दंजोबफ्रामो होननाय खोनादों। आरो ना खोनादों माने दंजोबो आरो ना नोंथां।
औ
गावबागाव गोदोनि बिदिनोसै आरोना नोंथां।
औ
आरो नोंथाङा माबा मोनसे माबा आरो फोरमायनो हाबावगोन नामा?
औ दे नोंथां मा मिथिनो लुबैबावदों सोंबानो जाबाय।
नोंथां नोंथांमोनहा जेनेबा बारिनि बागानफ्राव मा मा गायो?
जोंहाथ' बारि बागानाव बिदिनो गो दा दङ होमब्ला। गय दङ बिदिनो गोबां गुबुन बि। फां लाइफां दं आरो मैगं थाइगंं। गायो जेरै लाइ मुला लाफा लाइ। दाथ' जेनेबा दा माबानि। सम नालाय दा लाइ गायहांबाय आरोना लाइ लाफा बिदिनो लाफाखौथ' मेसेङावसो फैयो। दा जेनेबा लाइफोर मोनहाङो आरो लाइ औ ओमफ्राय दा माइ गायनाय सोलिदों नालाय। माय। दुब्लियाव दा माइ गायनाया जोबबाय ओमफ्राय आरो। था गान्दाफोरबो गायलाबायो सम सम। नोंसि नालाय मा मा गायो नोंथां?
गायनायाथ' जोंहा गय दं बेनिफाय गय माबा थास' गायो आरो ना। बे बोसोर थास' गायो आरो बिदिनो मैगं थाइगं जाग्राफोर गायो लाव जेरै जेरै लाव।
औ औ औ।
बेनिफाय बानलु बायदिसिना गायो आरो ना। जाग्रा होनबाथाय नोंथां।
औ बिदि आरो
औ औ नोंथां।
नोंथाङा होमबा जाखांबायमोन ओंखामा ओंखामफोर?
जानायालाय जायाखैमोन नोंथां। नोंथाङा जाखांबाय?
अ आंबो जाथ'वाखै नोंथां माने बाजार दंना दिनै ओंखायनो बाजार थांनो ना गिरदोंमोन एसे।
औ दे होमबा ना नोंथां। एसे आंनाबो खामानि ओंखारदों। माने एसे खामानि मावनांगौ आरो ना नोंथां। नोंथांजों इयुनाव लोगो मोनफिनसिगोन खोमा दां?
अ नों ओं दे होमबा नोंथां उनावहाय जेनेबा माब्लाबा मोजां सम लानानै माने सावरायफिनसै आरो ना नों थां औ औ दे। नोंथाङा जा खामानि मावनो नागिरदों मावहैदो होमबा।
औ औ औ नोंथां।
औ।